औ
हेलौ औ
खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ दे मा खबर नोंथां?
ओ दङ दे गेजेरावनो।
औ
नोंथांनालाय?
आंना बो बिदिनोसै।
औ
फ्रि दा नोंथाङा?
औ औ फ्रि।
अ दे आङो फन खालामनाया माने नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै माने सावरायनो नागिरदोंमोन आरो। नोंथाङा राय
औ हागोन दे नोंथां।
अ दे बिदिब्लालाय। आं जागायनोसै
औ
औ आथि थिखालाव जोंनिया माने जोंनि समाजाव आरो ओ बे सोरखारनि जेंनाया गोबां जाबाय नङा होमबा? ओ जोङो माने साख्रि बाख्रि ख्रिबो मोननो थांला ओरैनो माने ओ फरायनानै ओरैनो माने थानाय मानसिफोरनि अनजिमाया बारा जाबाय।
औ
ओमाय बे माने जायफ्रा फरायनानै ओरैनो दङ बिसोरबायदि मानसिफोरा माने माबोरैह गावखौ माने गावनि लाइफ दानायाव माबोरै गावखौ रांखान्थि फारसे स्ट्रं खालामनो हागोन बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंनि साननाय बायदियैथ' दा होनब्ला जोंना बांसिन सुबुङानो बिब्दिनो लेखा गोरों जानानैबो जोङो खामानि मोननो हाया यो आरो न
औ औ
आथिखालनि मुगायाव जोङो खामानि बा पारमानेन्ट खामानि मोननो जोबोद गोब्राब आरो दानि जुगाव
औ
बेनिखायनो जों बेखौ मोननो थाखाय जोबोद खस्थ खालामनांगौ जायो आरो
ए
बिदिनो खायसे खायसे मानसिफोराबो जोबोद खस्थ खालामनानैबो दासिमालासिबो मोननो थाङाखै
औ
बिब्दिनो आंनि हिसाबैब्ला बिथांमोना माने
औ
दा ओरैनो ओ लेखा लेखा फरायनानैबो ओरैनो जना थानाय सुबुंफोरखौ खौ आं माने बे गभारमेन्ट जब गभर्नमेन्ट जबासो माने जोंनि जिउनि थांखि बिब्दि जानो हाया आरो
औ औ औ
आंनि हिसाबैब्ला बि बिथांमोना गोबां जों दा गोबां खामानि मावनानै जानो हायो
उम
जेरैबायदि जोङो आबाद मावनानैबो जानो हायो।
औ
दं जोंहा दैज्लां मेसें। गासिबो बोथोरावनो मावनो हायो आरो।
औ
बिब्दिनो आबादखौ जोङो मावनानै दैज्लां बोथोराव दैज्लांनि आबाद। मेसेंआव मेसेंनि आब आबाद मावनानै जोङो बेफोरखौ। बेेफार फलांगि। खालामनानैबो जानो हायो आरो
औ हायो।
अ बिब्दिनो आरो। मैगं थायगंनिल नङा गोबां रोखोमनि जों बेफार फालांगि खालामनानै जानो हायो।
औ
जोङो गला सला होनानैबो मोनस जानो हायो आरो।
औ।
आरो गोबां बिब्दिनो बिजनेस बिजनेस मावनानैबो जों जानो हायो आरो। जेरैबायदि। आथिखालाव गोबां बिफां लाइफ फांनि बिजनेस जादों।
औ औ
औवा औवाफोरनि बिजनेस दङना गो। बां औ बे बेफोरबायदि। खालामनानै जानो हायो आरो आरो जोंनि बिमा। बिमाफोराबो जोंनि बिमा माहारिफोराब ओ दा जोंहा। बिबदिनो दाउ। अमा, हांसो बेफोरखौ लानानै जानो हायो आरो।
औ औ।
औ नोंथाङा एसेफोर फैनानै होदोनामा ।
औ बिब्दिनो माने गोबां मानसिफोरानो सानोखि आं फरायबाय फरायनानै आं बिदि खामानिखौ मावनो लाजियो बेयो खामानिया फिसा बेबायदि साननानै लायो आरो ओ सोरबा बायदिया माने आंथ ओ एसेबां मानि फरायबाय बे आबादखौ आं बोरै मावनो लासिं सिं आंखौ जुदि आबाद मावोबा गुबुनफ्रा माने माबा बुंगोन बेबायदि साननाय गोसोआव सोमजियो आरो खायसे मानसिफोरनाव आंखौ फरायनानै आबादाव थाङोब्ला माथो ओ माने लेखा फरायनायनि जेबो बेसेन गैया बेबायदि साननानै लायो आरो बेखौ आं बुंनो स सानोखि बेबायदि माने गिदिर फिसा जेबो खामानियानो गैया जोंना लेखाखौ माने साख्रि मोननो थाखायल फरायनो नाङा जोंहा ओ‌ जिउआव माने गियान बुथुमनो थाखाय जोंनो लेखाखौ नांगौ बेजों लोगोसे जोङो आखाइनि खामानिफोरखौबो सोलोंनानै लाफानो गोनां जायो आरो
औ।
सासे मानसिया आखाइनि खामानिफोरखौबो सोलोंनानै लायोबा जिउआव बे मानसिया माने ओ रांखान्थि बिथिङाव माने गोग्लैसोनानै थानो गोनां जाया आरो बेखार जानानै थानो गोनां जाया जेरै थाय सासे मानसिनि आखाइनि खामानि होनोब्ला ओ स्पेसियेलि आङो आइजोफोरखौ बुंनोसै आरो जुदि सासे आइजो आइजोआ माने आखाइनि खामानि होनोबाथ जोंनि आइजोफोरनिया जाहैबाय दानाय लुनाय बे दानाय लुनाय औ आथिखालावथ माने बांसिन सुबुंफोरानो माने गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो बाजारावसो बायनानै गानो नङा होमबा बाजाराव बायनानै गानो जुदि जोङो माने गावो जुदि आखाइनि हाबाखौ मोजाङै सोलोंनानै लानानै बेफोर दखना गामसा फास्रा बिदिनो आरनाइ बेफोरबायदिखौ माने मोजां मोजां दिडिजाइन गावनि जिनो दिहुनन्नानै मोजाङै फानोबा बेफोरखौ माने बेनिफ्रायबो जों रां खामायनो हायो
औ
औ आरो जोङो दाउ अमा दाउ अमा फिसि फिसिनानै जोङो नआवनो थानानै जुदि दाउ अमा फिसियोब्ला माने मासे अमायाथ माने दसथा बारथा बिदिहालागै माने फिसा हाजायनो हायोना
औ औ हायो
बिदिखौ माने माहोनो फिसाखौ फानोबा माने गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो आरो दाउफोर दाउफोर फिसिनानैबो दाउखौबो जोङो बेदरनि थाखायबो फाननो हा हायो आरो बिदैनि थाखायबो जोङो फाननो हायो आरो बेबायदि माने गाव गावखौ सुंथानायनि राहाखौ दिहुनन्नानै लानो हायो आरो बेबायदि होननानै आं सानो आरो हौवासाफ्राबो बेबायदिनो माने बिजनेस लाइनाव जोंनि बरफोरा माने गोबांखौनो खम नुयो आरो आङो। बांसिनानो माने बिजनेस लाइनखौ लाया आरो ओ माने रिक्स लानो गिनाय बायदि आं नुहुरो आरो। बे हिसाबै गुबुन हारिफोरखौ नायोब्लाथ' बिजनेसाव गोबां दावगानाय बिसोरो। आ जोंनि ओनसोलफोरावथ' गासै माने बेपार फालांगि खालामनायानो गुबुन हारि गोजा नङा होमबा औ बे हिसाबै ओ जोङो बेफार फालांगि होनोब्ला जोङो ओ बिदिनो आबाद फोरनि जेरै फसल बायसनाय फाननाय बेबायदि आरो ओ गोबां समाव मा जायो जोंनि बरफोरा माने ओ जोङो मारकेट मारकेटयाव जेसेबां दाम बेखौ जों मिथिया माने बैसोर जायफोर माने फालांगि गियारि मानसि आरो गुबुन जाथिफोर बिसोरो माने होजों मार्केटआव जेसेबां दाम सोलिदों बेखौ बिसोरो खोन्थाफैया जोंनियाव माने एसे खम हैयै खोनथाफैयो ओमफाय बेखौनो जोङो फोथायनानै लानोसै मानो होनबा जों बै मार्केटसिम थांनानै नायहैयाखैना रावबो बेयावनो माने माखासे जोङो थगायजानो गोनां जायो आरो जोंहा लस जायो आङो बिदि सानोखि हौवासाफोराबो माने बै मार्केटसिम थांनो हानाय गोहोसिम फैनो नांगौ आरो दायो बेबायदि आं सानो आरो आथिखालाव नार्सारि खालामनाया जोबोद माने ट्रेन्दिं सोलिदों होननानै आं सानो आरो नार्सारिया औ बय हाबो नखराव माने फुल बिबार बिफां लाइफां बिदि गायोना आथि खालावथ' माने बियो ट्रेन्दिं जादों बुंनो थाङोब्ला जोङो फांसे दंफाङाव जोङो नैजौ थामजौ बिबार बिफांफोराथ बिब्दि लायोना औ फांसेयावनो बि बिदि लायो जोङो बुंनो थाङोबा जौसेनि खमावनो माने बिफां फुल बिफां बा जायखि जाया माने साजायनानै दोनग्रा बिफां बेफोरखौ मोननोनो थाङा आरो। बेफोरबायदिखौ जुदि जोङो नार्सारि खालामनानै गोबां प्रडाक्ट खालामनानै बेफोरखौ जों बाजाराव फानोबा बेफोरनिफ्राय जों गोबां रां खामायनो हायो बेखौ आं सानो आरो माने आ बिनिफ्राय जों गावखौ सुंथानायनि राहाखौ मोननो हायो बेबायदिखौ आं सानो आरो नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो
आंनि साननायाबो बिब्दिनो। नोंथां बुंनाय बायदि दिनो आरो जों माने ओ बे पारमानेन्ट बिदि माने जोङो बिदि साख्रि खौ मोनाब्लाबो
औ
बेजोंल माने जोंनि जिउनि जिउनि राहाया सोलिलां नो हानाय बिब्दि नङा आरो जोङो जेसेबां खिनि जोङो बिजनेस बिदिनो मावनानैबो जा हायो बेबो बेनो आंनि साननाय आरो।
औ औ आरो गोबाङानो सानोखि माने जोंहा माने आखयाव रां गैया बेबायदियाव जों माबोरैहाय माने उ स्टार्ट खालामजेनगोन माबोरैहाय जागायजेनगोन बेबायदि सानो आरो खिन्थु जोङो उम उ आखायाव एसे रां थाबाबो आथिखालावथ माने ओ सरखारनिफाय एसे एसे अनसुंथाइ हरो नङा होमबा? जेरै सेल्फ हेल्प ग्रुप फोराव माने एसे एनै हरो आ बेनिफ्रायनो माने स्टार्ट खालामलांजेननो हायो आरो बेबायदि आं सानो आरो
उम बिब्दिनो आरो जोंनिया फिसा फिसा जेनबा जोङो माने खोबसेनो गोदोरखौ सानहरालासिनो जोंङो ओ फिसानिफ्राय माने फिसानिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनानै गिदोरसिन गोदोरसिन जालांनां गौ होननानै आं सानो आरो
औ औ नंगौ नोंथां ।
दा हमनानै नायोब्ला ओ दा जोंनि या थ' बिराद माने चाइनिस चाइनिस फुड फोरा बिराद ट्रेदिं ना दा ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव बिबदिनो आं दा नुनो मोनो नाय बायदिब्ला जोंनि ओनसोलावथ गोबां बिबदिनो चाइनिस चाइनिस सटल लगायनानै जों मा नेप बिसोरखौ आं माने बे फाल फालांगि खालामनायखौ नुयो आरो
औ औ ।
खोनानो मोनो जे बिसोरनिफ्रायबो गोबां प्रफिट मोनो होननानै बिथांमोना
औ औ
सानोस जे ओ जाय जाय माने जोबोद लेखा फरायनानैबो गोबां एम ए बिए पास खामनानै जिरायना थानाय मानसि ब्ला मानसिफोरा आरो सुबुंफोरा बिब दिनो बिब्दि ओ खामानिफोरखौ लानानै जे आवगायलांनो हायो होननानै
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो । औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। जोंना टाइमाबो जाबाय ना
औ दे नोंथां होमब्ला
माब्लाबा सम मोनबा आरो रायलायबावसिगोन दे बिदिब्लालाय औ दोन बांसेै